औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दाय मा खालामदों?
नोंथां दा आं बिदिनो जिरायना दङ नोंथां।
जाखांबायोन ना सानजौफुनि
अ नोंथां जाखांबाय नोंथां।
आं जाथ'वाखै नोंथां। औ नोंथाङा मासि जाखो
नोंथां आं दा सान्दुं गोसा मोननायखाय गरमदों नोंथां। ओंखामखौ सोमना जादों नोंथां।
औ औ। नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक एबा आयडियानि सायावसो सावरायना फैदोंमोन सावरायजाखागोन ना?
अ नोंथां सावरायजागोन सावरायजागोन
औ नोंथाङा एसे जोंनि न'फोरावहाय जिब जुनार फिसिनानै जों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो एबा जोंनि न'फ्राव माबायदि जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो बांसिनानो नोंथाङा एसे फोरमाया आरो नों
औ नोंथां हागोन अ नोंथां होमबा दा ' जों न'आव जिब जुनार फिसिनाय हबाथ' नोंथां अमा फिसिनाय नुयो दाउ बोरमा हांसो
औ औ औ
औ मोसौ
औ
नोंथाङा जोंनि बेफोदो मुलाम्फा मोनो होमबाथ' नोंथां जोङो अमा फिबाबो जोङो अमानि अमा फिनानै जोङो जोबोद मुलामफा मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जे दाउ हांसोबाबो जों मुलाम्फा मोनो बोरमा मोसौबाबो मुलाम्फा दङ जोंहा नोंथां
औ नोंगौसे
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ नोंथांमोनिजाय बिदिनो मा मा नुनो मोनो नोंथां
जोंनिजोंथ' बेबायदिनो दाउ मोसौ बोरमा बेबायदिनो अमा बिदिनो बायदिसिना आरो फिनानै जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ जोङो बेफोरखौ जों मोसौ फियोब्ला जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो आरो जोङो गाइखेरल' नङा जोङो बेबायदिनो मोसौआ जेनेबा बिमाया मासेनिफ्राय बिदिनो बोसोरसेयावहाय मासे फिसा होनानै आरो बेबायदिनो मासे फिसा होनानै जों माने बुरजा खालामनानै जों फाननोबो हायो जों बेफोरनिफ्राय रां रां खामायनो हायो आरो मोसौआ जोंनो बिदि गाइखेर होनाय ओ जों बेनिफ्राय जोङो ओ फाननानै जोङो बिदिनो जोंनि न'खरखौ जों बुफुंलांनो हायो आरो जोङो गाइखेरखौबो लोंनो हायो आरो गाइखेरनिफ्राय जोङो बेबायदि गाइखेरखौबो जों फालांगि खालामनो हायो
औ।
आरो बेबायदिनो बोरमायाबो बेबायदिनो बोरमायाबो फिसा होनानै बोरमाखौबो जों बेबायदिनो फानना हायो एबा फालांगि खालामनो हायो बेबायदिनो जोङो अमा अमाखौबो बिदिनो खालामो जोङो फिसायाव लाबोसिगोन बेलेगनिफ्राय बायनानै एबा जोङो बेखौहाय आदार होनानै बेबायदिनो बोसोरसे गाहाम दोननानै जोङो अमाखौ फेदेरनानै ओ जोंनि ओ जोंनि नांगौ ओ रां फोर गोनांथियावहाय जों फाननाय जायो एबा जोंनि न'खर सोलिनायावहाय जोंनि अमा फिसिनायाबो जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जों बेखौ फियोब्ला जोंहा खनसेनो बेबायदिनो बुरजा ओ ओ बिदिनो बिस हाजार फन्द्र' हाजार जों खामायनो हायो बोसोरसेयाव जोङो ओ जों बेंकआव दोनथुमनाय बायदि जोङो बे फैसाखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां औ आरो बेबायदिनो जोङो न'फोरावहाय गोबां दाउ फिसिनानै बेबायदि हांसो बेफोरखौ फिनानै जों बेफोरनोबो जोङो फालांगि खालामनो हायो जोङो जितु फाननानै जों बेफोरनिफ्रायबो रां मोनो दाउफोराबो जोबोद मोजां जोंनि ओ फालांगि खालामनो एबा दाउफोरखौहाय जोबोद मानसिफ्रा एबा बायो सुबुं माहारिफ्रा दाव रखेलना जोबोद नागिरनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला दाउ र- रकेला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनोब्ला दाउ लकेला बेबायदिनो जोंनि देहा बेमार मानसिफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो बेबदिनो बेफोरखौबो फालांगि खालामो बेदर बेदर जानाय बेफोराव बाहायो ओंख्रि जानाय बेफोराव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो ओ बो मोसौजों नायोब्ला जों मोसौआ जोङो बेबायदि मोसौ हालुवाजों जों हालौवनोबो हायो जोंनि ओ आबाद मावनाय एबा बेबायदि माइ गायनाय बेफोराव जोङो गोबां मोसौजों जों गोदोहाय हालेबोनानै बेबायदि गायनायखौ जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा थो जोंना ओ बेबायदि नुनो मोनलिया दासो गैला जोंना बेबा बिदि आबाद मावनाया ओ बे ओ मोसौजों हालौवनाया गैनो थांलिला बेबायदि टेक्न'ल'जिजों बरनजानाय एबा ट्रेक्टर गोबां मेसिनफोर ओंखारनानै जोंनि मोस जों हालेवनाया बन्द' जालांनो हमबाय आरो ना नोंथां
औ नंगौ
ओ नोंथांमोनसिंबो एसे माबायदि माबायदि मोसौजों एबा माबायदि आरो जिब जुनारा माबायदि मुलाम्फा एबा फाननानै माबायदि रां खामायनो हायो नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि बि नुदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय जे आगोल जिबायदि मोसौफोरजों ओ जोङो आबाद माव मावनायाव जोंखौ मोसौआ जोबोद हेफाजाब होदोंमोन नामा नोंथां। आगोलनो गासैबो जायफोराव न' न'नो मोसौ फिनानै गावबा गाव आबाद मावनायाव मोसौखौ बाहायनाय जायोमोन दा बेबायदि नुनो मोनला नोंथां दा ट्रेक्टर ट्रेक्टरफोरजोंसो बांसिन बेफोरो हालेवनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
दा। दा जोंनो गाइ मोसौवाबो जोंनो गाइखेर होनायखौबो नुनो मोनो जों नङा होनबा नोंथां आगोल जिबायदि जोङो गाइ मोसौनि गाइ मोसौवा जों गाइ मोसौफोरखौ जों मेरला नुनो मोनोमोन दा बेबायदि बिदि मेरला नुनो मोनला नोंथां दा खायफा मानसिफोरा इदिनो बेबायदि जे गासिबो जारसिसो फिनाय जाबाय नोंथां जारसि फिनानै जारसिया गाइखेर गाइखेर बुरजा होयो बेबायदि होनना बुंनानै बे जारसि फिनाय जाजोब्बाय दा दा बिदि आगोलनि जिबायदि जोङो गाइ मोसौखौ नुनो नुनो मोनोमोन दा बेफोरबायदि नुनो मोनला गाय मोसौखौबो दा जोङो अमाफोर बुङोबाबो नोंथां जों अमा नोंथाङा बुंना थांबाय जे बेंकाव दोननाय बायदि जोङो रांखौ खोबसे लागायनो मोनो होनना बुंनाया नंगौ सैथो बाथ्रा नोंथां जे
औ
जों अमाखौबो जोङो बिदिनो खायफाया द' मास द' माससो फिसियो खायफाया ओ स्नि माससो लाखिनानै न'आवनो फिनानै फाननाय जायो नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथां औ बिदिनो खाय फाया आरो औ खायफाया बिदिनो अमाखौ फिसा जागोन होननानै खोबसेला खेबसेयावनो जे खबसेयावनो फाननायखौ नुनो मोन्दों नोंथां
नोंथांमोननिजों बेबायदिनो जे अमा फि अमा फिनानै मुलामफा जानायखौ नुनो मोनदोंना नोंथां
औ मोनदों नोंथां मुलामफायाथ' जेरै जोङो औ
औ दा जोंनिजों जोबोद बेफोरबायदिनो मुलामफा नुनो मोनो मोनगासिनो नोंथां दा बुंनो थाङोबा खालि नोंथां न'आव फिनाय मोनो जों जोंहा मोसौफोरा एसे खम जानो हमबाय नोंथां
औ
नोंथांमोन जा दासान्दि बिदिनो माबायदि माबायदि सोलिगासिनो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोनबा
ओ जोंनि ओनसोलावबो दा नायनो थाङोब्ला जोंहा बेबायदिनो जिब जुनारा बेमार जानाय एबा अमाफोरा बेमार जानायखाय जोंहा बेबायदि फिसिनायखौ एसे खम जानायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनो ब्ला अमाफोरा बेमार जानानै जोङो जोंहा थैयोब्ला जोंनि थाखायनो खहा जायो ओंखायनो जोंनि ओ ओनसोलथिं बेबायदिनो बांद्राय जों अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनाखै। ओ मानो होनोब्ला अमाखौहाय दाबायदि दैज्लां सिजोनावहाय बेमार जानायखौ बांसिन जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला अमाया बेबादिनो जोबोद जोथोन लानांगौ जों बे बायदि अखा एबा बांखाफोरनिफ्राय जों गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेरै जों बांद्राय मोसौफोरखौ जों जोथोन लायाबाबो जों जायो जेरै जोङो ओ खनसेयैनो जोङो दुब्लि बारियाव जों खानानै दोनहैनाय एबा बोरमाफोरखौ जों हगारनानै जों बिसोरथ' गांसो जायो नालाय जोंहा
औ औ
जेरै अमायाथ' जोङो आदार होबाय थानांगौ जायो गुन्दै एबा ओ जोंनि जानाय ओ खालाय एबा आदारखौ जों होनो नांगौ जायो अब्लासो जोङो ओ बे अमाया बेबायदिनो जानो हमो एबा जोङो अमानो थाखाय बेबायदि थास' रुनांगोन गोबां खामानिफोर मावनो नांगोन आरो नोंथां होननाय बायदि जेरै ओ मोसौ गाय जार्सि जों बेखौ फिसिनानैहाय जों गो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो मानो होनोब्ला जोङो ओ बेनिफ्राय गोबां गाइखेर मोनो एबा जोंनो थाखाय गोबां गाइखेर होयो। जिहेथु जोङो मोसौ जारसिया गोबां ओ बेबायदिनो गाइखेर होनानै एबा जों बेखौ फिसिनोबो जों जोबोद खस्थ' खालामनांगौ मानो होनोब्ला जोबोद आदार जायो एबा गांसो जानायखौ जों नुनो मोनो ओ गाय
औ।
फिसियो अब्लासो जों गायखेरखौ जों मोननो हागोन जों जेरावबो जोङो खस खस्थ' खालामनो नांगोन अब्लासो जोङो रांखौ खामायनो हागोन जों ओरैनो ओ जोङो खस्थ' खालामा लासिनो जों रांखौ मोननो हाया मालाबाबो गावनि मेहनत एबा गावनि खस्थ' खालामनायजोंसो जोङो रांखौ खामायनो हायो अब्लासो जोङो ओ जों रां खामायनो हागोन जोंनि जिब जुनारफ्रा जोबोद ओ मोजां जोंनि न'फ्राव जों फिसिनानै लायोब्ला जोंनि नांगौ खामानि एबा जों लोमजानाय साजानायफ्राव एबा जोंनि फरायनायफ्रावहाय जोंनि न'खर सालायलांनायफ्रावहाय जोङो गोबां बाहायनो हायो जोङो बे जिबफो जिब जुनारफोरखौ फाननानै दा जो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोलाव जागोन नोंथां दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथाङा बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।